हेलौ हेलौ
औ खोनादों नोंथां।
हेलौ
औ खोनादों।
नोंथाङा दा मा खालामबाय दङो?
आं बिदिनो बेरायग्लांगासिन दं नोंथां।
नोंथाङा जुदि टाइम दंमोनबा आङो आसामनि मिथिंगायारि सम्फद नि सोमोन्दै रायज्लायनो सानदोंमोन। रायलाय जागोनना नोंथां?
औ रायज्लायजागोन नोंथां।
दा नोंथाङा न'आवनो दोङो आरो ना?
औ औ।
दा आसामनि मिथिंगायारि सम्पद होनना बुङोब्लाथ' नोंथाङा मिथिगौ गासैबो मा मानसियानो मिनथिगौ। नङा होमबा? जोंनो आसा थांनानै थानो जोंनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मुवा एबा बेसादनि गोनांथि जायो। नङा ओमबा?
औ औ।
दा जोंनि बे गोनांथि जाय मुवाफोरखौ मिथिंगानिफ्राय मोनो दा बिनि सोमोन्दै जोङो जा रायलायनो सानदों। बिदिन्थि महरै जों हां लानाय हगारनायनि थाखाय बार आ आदार मावनो आरो न' लुनो हा औवा, रायदें, दंफां बे जिगाब, अन्थाइ, बाला गां नाय होखारनो दं। दा जोंनि दै गांना दै दा गांबाथाय दै लोंनांगोन। अर जरायनो बन नांगौ। खैलाफोरखौ गासैबो मिथिंगानिफायनो मोनो।
औ औ
मिथिंगायाव मोननाय गासैबो मुवाफोरा बबेखानि सम्पद नङा। नङा ओमबा? मिथिंगानिफ्राय मोननो हानाय मानसिनि बाहायनायनि आरजाथाव मुवाफोरखौ मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुङो। जेरै हा बार लाइफां सान सक्ति बायदि माखासे मिथिंगायारि सम्पदा दे खनले खनले बाहायबाय थाब्लाबो जोबनो थाङा। नङा ओमबा? जेरै जोङो जोबनो थाङा होननानै बुङोबा बार बारखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो थैजासिम दारो जोंनि माखासे बोसोरनिफ्रायनो बार, दै बेफोर सोलिबोगासिनो दङ। नङा होमबा? नाथाय बेफोरो मालाबाबो जोब नो थाङा मानसि दुमसि माखासे जिउआरिफोरा जोबलां लांगोन। थेवब्लाबो बे बार, हा, दै लाइफां सान सक्ति बेफोरो मालाबाबो जोबनो थाङा नङा ओमबा दा गुबुन फारसेथिं खैला खनियारि मुवा गोथां थाव बायदिफोरा खेबसे बोखांनानै बाहायनायनि उनाव बे सम्पदा फिन सोमजिनो गोबाव सम नांगौ नङा ओमबा
औ
बेफोरखौ गोदान खालामफिननो हायि सम म्पद बुङो दा जायफोरफोरखौ जोङो थाव बाहायनाय जानाय थाव बाहायनाय माखासे बेफोरबायदिनो हानिफ्राय दिखांनाय हा सिंनिफ्राय दिखांनाय मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ जों जुदि फोजोबलाङोब्ला खायफा ओरैबायदि सम सम्पद दोङो जाय बुस्थुखौ जों फोजोबोबा आरोबाव खेबसे मोनफिननाया थान जायो नङा ओमबा
औ
दा आसामनि सोमोन्दै जों रावा सावरायनोसै आसामनि हाग्रा आरि सम्पद बुङोब्ला बिफां लाइफां जिब जुनार दावमा दाउसा हाग्रा बंग्रा बेन्दों बेनलाफोरखौ मिथिनाय जायो आसामनि साल सेगुन तिथासाब खैरोआरि दंफाङा जोबोद बेसेन गोसा नङा ओमबा
औ
रायजोनि हाजो ओनसोल आरो बराग सेरफाङाव हलं बनसम तिथासाप बायदि बिफां मोननायनि अनगायैबो सा कासार हाजोआव गुबुन गुबुन जोलैनि औवा मोननाय जायो। आसामनि दैमा दैसानि फारनैथिंबो हायेन हा हायाव सोलि खोदोब खैरोमफोरनि लोगोसे नोलो जिगाब बायदि लाइफांफोरखौ मोननाय जायो। बे दंफां आरो औवा रायदोंजों मानसिया गुबुन गुबुन रोखोमनि आइजें आरो सानफ्रोमबो बाहायनाय गुबुन गुबुन आइजें आयला थियारि खालामो
औ औ
दा मिथिंगायारि सम्पदाथ' बेफोर बायदिनो दा जोंनि सोलिबाय थानाय जिउ खुंनायाव आव जोंनो मिथिंगायारि सम्पदनि बिराद गोनांथि। दा मिथिंगायारि जायखौ बुङो जोङो जोंनि बे सोलिबाय था थानायाव बार दै अर हा बेफोर जोंनि दैलिक जेनेबा सानफ्रोमबो सलिबाय थानायाव जोंनो अराय सम नांगौ। जोंनो जोनोमनिफ्राय लानानै थैनायसिम जों मिसिंगायारि मिथिंगायारि सम्पदजों जोंहा माखासे बिराद गोथौ सोमोन्दो दोङो। जायफोरखौ नङाबानो जोंनि जिउआ थांनानै थानो हाया नङ होमबा
औ
दा जों बेनिखायनो मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ नोजोर होनांगोन। माबायदियै जोङो बासायनानै लाखिनो हागोन माबायदियै जों मिथिंगायारि सम्पदखौ फोथांनानै लाखिनो हागोन जाहाथे जोंनि जिउ खुंनायाव जेबो हेंथ था फैया जेबो दिडस्ट्ब फैया। दा बेफोरखोनो जों नोजोर होनानै मिथिंगायारि सम्पदखौ नोजोर होनांगोन आरो ना होमबा?
औ औ
दा मिथिंगायारि सम्पदनि सोमोन्दै आं नोंथांनिफ्रायबो फंनैसो मिथिनो लुबैदों नोंथाङा। मा सानो मिथिंगायारि सम्पदनि सोमोन्दै औ अननानै नोंथाङा फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। दा मिथिंगायारि सम्पद होनोब्ला जोंना मिथिंगायारि सम्पदा। मोनब्रै बाहागोनि दं। ओम बेफोर जाबाय हाग्रामायारि सम्पद खनियारि सम्पद आरो आबाद सम्पद आरो लोगोसे दै सम्पद दा नों थाङाथ' बुंनानै होखाबाय जे हागामा हाग्रामायारि हाग्रायारि सम्पदआ
मानिफ्राय सोमजिदों बा हाग्रामायारि सम्पदा जोंनि थाखाय बेसेबां गोनां। नोंथाङानो फोरमायखाना होबाय दा खनियारि सम स्पदनि सोमोन्दै आं बुंना होनो सानदों
औ
आसामा खनियारि सम्पदाव जोबोद धोनि
उम।
आसामाव गाहायै खैला आरो सुनि अन्थाइ मोननाय जायो। दा खैला होनो ब्ला गोबां निजुत बोसोरनो बोसोरनि सिगांनो। भुमाव बिफां लाइफांजों मं दैब' जायगा दंमोन ओ बैजाय बै समाव जानाय मिथिंगायारि खैफोदनि जाउनाव बै बिफां लाइफांफोरा भुम गोर बोनि जोबोद गाहायाव थांनानै हम मज आरो बे खोबजानाय बिफां लाइफांफोरनि सायाव थोरफो थोरफो दैलाव थोरफो जानानै माखासे खलब सोमजिदोंमोन।
भुम गोरबोनि थालायाव फबजानाय बे बिफां लाइफांफोरा लासै लासै भुम बिखुंनि गोख्रों नारसिनजानाय आरो भुम गोरबो बिदुंनि गोहोमाव खैलायाव सोलायलांदोंमोन। दा मिथिंगायाव मोननाय बयनिख्रुइबो गोनां। खाम मुवानि मादाव खैलायाबो मोनसे। बिनिफ्राय गोथांथाव गोबां निजुत बोसोरनि सिगाङाव। लैथो लैथोमा बायदिफोराव थानाय बादामालि हारिनि। लाइफां आरो फिसा फिसा जिउआरिफोरनि थैनायनि जाउनाव। लैथो लैथोमानि जोबोद सिङाव थांनानै दैलाव थोरफोरनि गेजेराव‌‌ थांनानै फबजादोंमोन आरो दा बे थैनाय लाइफां आरो जिउआरारिफोरानो भुम गोरबोनि गोख्रों नारसिननाय भुम बिखानि बिदुं आरो बेक्टेरियानि बिजाथाइनि जाउनाव गोथां थाव आरो मिथिंगायारि गेसाव सोलायबोनो हमो।
दा सुनै अनथाइ सुनै अनथाइया आसामनि गुबुन मोनसे खनियारि सम पद
औ
दिमा हासाव जिल्लानि उमरांसु आरो कार्बि आंलं जिल्लानि कयला जान आरो दिलाइ हाजोआव सुनै अनथाइ मोननाय जायो।
औ
आरो बिलाथि हा थियारि खालामनो सुनै अनथाइखौ जोङो बाहायनाय जायो। दा बकाजान बिलाथिहानि दारिमिनाव कयलाजाननिफ्राय लाबोनाय सुनै अनथाइखौ बाहायनाय जायो। सुनाय अनथाइनिफ्राय चक पेन्सिल हाथाय मानजिग्रा मुवा गाब बायदि दिहुननाय जायो आरो। बिनिफ्राय दै समपद दै समपद होनोब्ला बुरलुंबुथोर आरो बरागा आसामनि मोननै गाहाय दैमा। बे दैमा मोननैहा गोबां दैसाफोर दङ। बे दैसाफोराव जाहाज गाथोन एरि गाथोनफोरा जाखांबोबाय दा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनाय फैनाय खालामनो आरो मुवा बेसाद रोगानो मानसिनि दै रोगाथाय राहानि खाबु लादों। दा बुरलुंबुथुर दैमायाव मोननाय सिसुआ जाबाय फुंनि मोनसे मोननो थाङि जोथोननि दैनि जिउआारि। दा दैमानि खाबु गोनां जायगायाव बान्दो थेनानै दै मोब्लिबफोरखौ जोङो दिहुननाय जादों। दैमा दैसाफोरनि बालाजों न' बां लामाफोर बानायनाय बानायनायाव बाहायनाय जादों। आरो दैमानि रुगुं सेरनि ओनसोला फुलुं गोग्लैनानै हासार गोनां जानायनि थाखाय आबाद मावनो थाखाय आरजाथाव जादों।
दा बिदिब्ला नोंथां सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा?